अ हेल' नोंथां खोनाहैदोंना आं
औ खोनादों दे खोनादों
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दायोथ' आंङो नै मोनानि ए मोनानि थाखाय नै आं माबा मैगं सायगासिनो
अ मा मैगं सायदों नोंथाङालाय?
सा मैथा मैगं सायदों आंङो
मैथाखौ माजों जानो सानखो नोंथाङालाय?
माबा दहैयो दै बानायावहाय एखदम दावखोलाबायनाय ना हलाबायनानै मोनदों
दैबाना जादों नामा नोंथांनिथिं?
दैबाना जादों जोंनियावहाय
अ मा मा ना मोननाय जादों नोंथांमोनथिंलाय?
ओइ माबा ना फिथिख्रि नास्राय बेखौनो मोननाय जादों आरो बिदिनो मैथाजों गो थाव जानोसै माने ना नुबाथाय खालि मै मैथायाल' दाय जाखायो मैथाखौल' गोसो जाखायो।
मैथाखौ जोबोद गोथाव मोनो नामा नोंथाङा जानो?
जानो गोथाव मोनोआनो।
औ
दैज्लांनि नानि ओंख्रियानो बे मैथायानो सिगां जाखायो माने।
अ मैथायाथ' जोबोद गोथाव नोंथाङा मा माजों जाबा जायो मैथाखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मैथाखौथ' जोङो बांसिन मालाबा बे अमा बेदरफोरजोंबो जानाय जायो आरो बांसिनहाय जोङो बे नाजों जानाय जायो आरो ओमफाय माब्लाबा नोङो बे मैथाखोहाय एग्लिनानै ना गोरानजोंबो बाथोन जानाय जायो।
औ जोबोर गोथाव जायो नामा नोंथां?
गोथाव जायो बुहुद गोथाव मोनो दायो गरम दिनावहाय मै थाखो बहुद गोथाव मोनो आरो।
अ मैथा मैथा बांगालखौलाय जागोना जाया नोंथाङालाय?
ओ जायो मैथा बांगालखौबो जाबाय थानायानो जायो।
औ मा माजों जायो मैथा बांगालखौ?
मैथा बांगालखौ बिदिनो नाजोंबो जायो। माब्लाबानो बयलारजोंबो जायो अमा बेदरफोरजोंबो जायो आरो ओ माब्लाबा ओरैनो गोजा रुनानैबो जायो आरो आलु जहलावहाय आरो मैथाबांगालखो इदिनो होनानैबो जायो आरो।
अ
नोंसिनावहाय गैया नामा मैथा? नोंसिनाव मैथा गैया नामा?
अ मैथाया जोंनाव गायदोंमोन जोंहा ओमफाय मैथाया देग्लाय जायासै नोंथां।
अ माब्लाबा नोङो नाजों जानोबा जाहोनाव लांफैनो हा गोन दे मैथाखौ। औ जोंनाव मैथा बांगाल मैथा गोजा बे मोननैबो दंजोबो
अ बिदिबा सान्दुं गोसा जायोबा मैथा बांग्राखौनो लायग्रोनांगोन नोंथांमोननाव।
लांफै लांफै माने नों माखासे सान्दुं नांनाय बेफोरो माने मैथा बांगाल रुनानै जायोबा ए मोजां जायोनो माने सान्दुं नांनायफोरखो दानो होननानै बुङो आरो गोदोनि मानसिफोरा। आरोनो जेरै औ हासुदै आलौवनाय बेफोरबो साफा जायोनो।
औ
ओंखायनो गरम दिनावहाय बेखौ जानाया मोजां आरो
अ माब्लाबा बिदिबा लायथारनांगोन नोंथां
जागोन नों लांफैनो हागोन
औ औ
दायो मा ओंख्रि जागोन नोंस्रा
आं दा दालिजों मेवाय संनो नागिरदों नोंथां
अ
औ
उम उम
दालिजों दा आं मेवाय हानो लादों नालाय औ गोथाव जायो नोंथाङालाय जा- फेरगोन ना जाफेराखै नोंथां
जाबाय जानायालाय जाबाय
औ
हाबो बिदिनो माब्लाबा अनलाजों जायो माब्लाबा दालिजोंबो जायो माब्लाबा सबायजोंबो जायो।
औ औ
इदिनो मेवाइखौ इफोरजों जानाय जायो आरो
औ जोंहाबो जायो अनलाजोंबो दालिजों दा जायोबा खारै एसे होनानै रुनानै
औ
खारैजों एवथुमना लाग्रोनानै दालिखौ होसननानै गोदौ होबानो हारसिंनो गेब्लेेजोबखायो आरो मा खारैआनो अरफ्लेखायो।
औ अ
औ अनलाजों गोथाव मोनो आङो मेवाइखौ
गोथाव जायो
आरो अनलाजों दाउ होनबाथ' जोंनि बयनिबो गोथावसिन ओंख्रि होननानै बयबो मोनथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ बहुद गोथाव ओंख्रि होनजायो बियो
नोंथाङाबो संफेरबाय नामा अनलाजों दाउ मेवाय
संबाय संनायालाय आंबो संबाय
उम आंथ' संनो रोङा मालाय संनायखौसो जादों ओमफ्राय नोंथाङा एसे खिन्थााहरनो हागोन नामा
हागोन हागोन आं बेखौ संबाय संनायालाय बिदिनो ओ दाउखौहाय मोजां सावनानै गोदानानै आरामसे पियास बान- लु होनानैहाय थावजों आराम एवनानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओरै मेवाइखौ नों खारैजों रुग्रोबाय रुनानै ओमफ्राय उनावहाय अनला उरबाय अनला उरनानै ओमफ्राय नोङो दाउखौ नोङो होसननानै होबानो आरामसे ओमफ्राय नों उनावहाय मोननोसै बाथाय दुन्दिया बायदिसिना मस्ला एखौ होजोबदो नों आरो एसे मोजाङैनो गोदौहोदो ओ बिदिनो संङो आङो।
औ खम गोथाव जायोना नोंथां खारै ज्रोमनो?
औ खारै नांनांगोन अनलाजों दाउजों मेवाइजों होनबाथाय आरो बुंनांला
औ आं मालाय संनायखौसो जादों नालाय नोंथांनाव सोंहरनाय जाबाय आरो
औ औ ओं दे बिदिनो रोंङै फोरखो मालाबा एसे सोंलायनांगौबो जायोना
औ औ नङाबा हारसिं सङोबा बोरैबा गोथाव ओंख्रिखौ सङोबा थावाबाथ' नोङो बेदर होनानै संनाया
ल'स जागोन औ औ ए दिनो मालाबा अबेबा रोङैफोरखो लोगोफोरनाव बिदिनो खबर खालामलायनानैबो संनो हायोना?
औ औ नोंथांमोननाव बिराद मेवाइ दं नामा नोंथां?
मेवाया दङ जोंनाव न'आवहायनो मोनो।
औ बिदिबा नोंथांमोननावसो लायनांसिगोन मेवाइखौ
लांफैनो हागोन दे
औ औ आंथ' दिनै संनो नागिरनायखौ माबा बायनासो लाबोदों नालाय नोंथां।
अ ओं ओं लांफैनो हागोन
औ ओं आं बुरजा लाबोखागोन
जागोन जागोन।
औ एसे गोखैबो बानायनानै दोनसै आं देनांहाय गोखै बानायबाबो अनलाजों गोथाव जायो होननाय
गोथाव जायो गोथाव जायो बुहुद उनावहालागै नाफोरजोंबाबो नों आरो बिदै बानायनानैबो जानो हायो, माब्लाबा नों अमा बेदरफोरजोंबो थाजि बानायना जानो हायो
बबेबा बबेबा ओंख्रियावबो नों आलु ओंख्रिफ्रावबो होजायो। अनला ओंख्रियावबो नों होनानै जाजायो माने बेगखौ होबाथाय माने एकदमबारे गोथावखौनो बेलेग मोनखायो माने
औ नंगौ नामा नोंथां?
नोंगौ
औ
बे माने थाखानाया बुहुद मोजां थाखाबाय थानांगौ आंनिबा।
औ औ बिदिबाथ' आं नोंथांमोनाव लायनाया फाखका जाखासिगोन।
जागोन जागोन लांफैनो हागोन नोङो। आतसा
औ
ए नोङो दायो माइफोर गायखांनानै बहाबाफोर नों बेरायहैनायनि थांखिफोर दं नामा नोंहा?
अ आं थांनायाथ' थांनांगौमोन बहुदनो आमफाय दा थांनोसो मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हाथ'वा नोंथां।
अ
औ नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो जानानै दङ माखासे ओरै गथ'फोरनि थाखाय बन्द' दिन मोननाय जाहैयो नालाय बेनिखायनो बे समावहाय गथ'फोरखौ बहाबा बेरायनो लां नाया मोजां जागोन नामा बेफोर बायदि साननानै आं बो दंगासिनो माने ओमफ्राय
अ होमबा बिदिबा उनाव सावरायफिननोसै नामा नोंथां?
जागोन।
समाबो जानानै फैबाय जोंना।
अ दे दे बिदिबा उनावहायसो आराम सावरायफिननोसै। औ दे गोजोन्थों गोजोन्थों।
औ।